हेल' नोंथां! औ औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला जोङो मोनसे बर'नि मागो फोरबो आयदानि सायाव दसे रायलाय रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन औ सावरायजागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। दायो आं जागायनोसै जोंनि बर'नि बे मागो फोरबोनि सायाव। मागो दमासि फोरबोनिस एयाव- मागो दमास या जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो खौनो बुंजायो। जोंहा मागो फोरबोखौ गोदो गोदाय बर' हारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। जोंहा मागो फोरबो खौ आबादजों लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो। आ जोंहा गोदो गो दोनिफ्रायनो बर' सुबुङा आबादजों सोमोन्दो लाखिबोनाय जायनि थाखाय जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय गोबां फोरबोफोरखौ जोङो बर' हारिमुआव मोननो हायो। बिनिनो मोनसे बाहागो। मागो फोरबोआबो मागो फोरबोआव जोंहा जेब्ला आबाद मावनायनि जोबथि समाव जेब्ला माइखौ हानानै लाबोयो बोथोरनि बे माइ गायनाय बा फुनाय हाबा हाबाफारिखौ जोबखांजोबनानै मोननाय हाबाफारिसिम जोंहा जेब्ला माइया मोनो अब्ला जोंहा दुब्लिनिफ्राय माइखौ लाबोखांनायनि उनाव जोंहा बे मागो फोरबोआ जायो मगो फोरबोआ मागो दाननिफ्राय जायो होननानै जोंङो मोनथिबोदों। बा मिथियो जोंहा मागो फोरबोआव जोंहा
आबाद मावनानै सुंबुङा आबादनिफ्राय मोननाय जा फिथाइ बेखौ जोंहा रंजानानै एबा मेंनाय बानाय बेफोरखौ दोनथनानै जोंहा जा मोननाय आबादनि फिथाइ बेखौ जोंहा गोजोनै फिथा महरै बानायनानै जायो।
औ औ नंगौ औ नंगौ।
जोंहा बेहाय गोबां रो खोमनि फिथाफोरखौ बानायनाय जायो मागो फोरबोआव जोंहा बेजों लोगोसेनो मागो फोरबोआवहाय जोंहा लाव अखार ओंखाम जानाय बे मोनसे हुदायाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो। जोंहा लावखार ओं ओंखाम जानायखौ जोंहा बबावबा दुब्लिबारि एबा लांदां जायगायाव जानाय जायो जोंहा बे लावखार ओंखाम जानायखौ बैसागनि से थारिखखालि जोंहा सावनाय जायो बेलागुरखौ।जोंहा बे बेलागुर सावनायाव बयबो बर सु आइजोफोरा गावनि नखर नखर ओ बयनिबो न'खरावनो थि स सेथि समनि थाखाय जोंहा फिथा सावो जाय फिथाखौ जोंहा बे बेलागुर बा लावखार ओंखाम जानायाव जा बेलागुर सावो बेवहाय जोंहा बाउग्रोनानै जोंहा बेखौ उनाव जानाय जायो। बेनि गेजेरावनो जोंहा फिथा सावनायाव माखासे नेमफोरखौबो फालिफालांफायो जेरै जोंहा फिथा सावखांनानै जा गिबि फिथा बेखौ जोंहा खोलाहा गोथै सुबुंफोरनो जोंहा बावउग्रोनाय जायो।बिनि उनावसो गोथां सुबुंफोरा जोंहा जायो नंगौना नोंथां?
नोथां बुंनाया थारैनो सैथो।
बे बे मागोनि फिथा सावनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि बर'फोरनि फिथाखौ बानायनाय जायो जेरै- एन्थाब, लारु, सिथाव, औवानि हासुंनि फिथा, नारिखलनि पप। आरो सिरा सौरायाइ बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा जोंहा मागो फोरबोआव जोंहा फिथा लावदुम जाया होननानै जोङो मोनथिबोदों। मानोना जोंहा फिथा लावदुमखौ बै मागो फोरबोआव जायोब्ला मोसौनाव। दुमालु जायो होननाय बे मोनसे खोथाखौबो जोंहा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों बेबा फालिबोदों ओ दा बे समाव आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों जे जोंहा बर' हारिनि फिथाखौ माबोरै सावनानै जायो बेबा। माबायदि ओ खान्थियै जोंहा बे फिथाफोरखौ बानायनाय जायो नोंथाङा फंनैसो बिनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
नोंथांनि सोंथिखौ आं फिन होनो आखायाव लाबाय नोंगौ जों बैफोर फिथाखौ जानो थाखाय जों गिबियावनो बैफोर माइरंखौ जों। बासिनानै लानानै। जों बे फिथाखौ आ। दिंखि बा उलार बायदियाव देनानै जोङो बेखौ अन गुन्दै होनो बे गुन आ गुन्दैखौ जोङो जेरै आ देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आ मिजि मिजि खालामना लानाय जायो। बे माइरंफोरा आरो जों गिबियाव सायख'नायाव जोंहा दं आ आ माइब्रानि जायो एन्थाब जानो थाखाय जों माइब्रानि जायो बे आ बे फिथाया दाब्ले आरो आ बेखौ जों थावनिया सि होननानैबो। बुंनाय जायो था-थावनि आसिखौबो जों लारु लारु फिथर फिथर खालामनानै दाब्लेयै खालामना जानाय जायो। आ बे। खौ फिथाखौ जोङो बानायना जानायाव गिबियावनो बे देखांनायनि उनाव अन गुन्दै जाखांनायनि उनाव जोङो। आ एन्थाब फिथा जों खालामना जानोब्ला एन्थाब फिथाखौ जों बेयाव आ दै होनाय जाया बेखौ जों मिजि मिजि गुन्दै गोरानै आ जेब्ला आ मिजि मिजि जायो अब्ला बेखौ जों फिथाखौ सावनो थाखाय। अराव अराव जोङो साराय बा बिदिनो दाब्ले बेसाद बैफोर ओ एवग्रा एवजाग्रायाव जोङो ओ ओ गलै फेनलाना होनानै आखाइजों बा गारबाजों जोङो बे। खौ दाब्लेयै बेनि सायाव आरो गाथा बा गुरु मेथाइ सिनि बैफोरखौ होनानै जोङो ओ खननाय बायदियै जोङो ओ फारसे फारसे खननानै जोङो बेखौ खालामनाय जायो आरो थावनि आसिखौ खालामनायाव जोङो ओम। दै होनाय जाया बेवहाय जों ओ लेफे खेफे बेखौ जाहोनो थाखाय जों दैखौ इसेल' होनानै जेनेबा लेफे खेफे जाथावथाव गल खालामनो हाथाव थाव बेखौ गल खालामनानै दाब्लेयै जोङो बेखौ आ। बेखौ जोङो ओ बुरजायै दहन्ना लानानै जों बेखौ सारायाव आ थाव होनानै बेखौ जों एवनाय जाया। आरो बिदिनो जों। खौराइ मुग दालि गाथा बायदिखौ जोङो। गिबियावनो ओ बेखौजों सुखांनायनि उनाव सुखांनायनि उनाव सुखांनानै आरो ओ दसे दैखौ। अर होखांनायनि उनाव जोङो। खेरखायाव दोनना दोनखांनायनि उनाव। साराय बायदियाव जोङो बेखौ था। थावहोआलासिनो गोरानै एवनाय जायो। खाराय खाराय जानाय होनो बे खाराय जानायखौ जोङो ओ मोसौआ मोजां जानायनि थाखाय जों बेखौ जों फोथायनाय दंमोन मोसौनोबो बे खारायखौ जों जाहोनाय जायोमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ। जोंहा बे मागोआव जोङो ओ जे न'आव जों माबाफोर जे फोथायनाय जोंहा मागो दमासियाव जोंहा न'फोराव माबायदि जों खालामो नोंथाङा बेनि बागै। एसे बुंथिना होनो हायो नामा।
औ हायो नोंथां। ओ जोंहा। मागो फोरबोआवहाय बेबायदिनो जेब्ला मागो फोरबोआ सेथि सान जागोन अब्ला जोंहा बर' न'खराव थानाय गासै मुवा बेसादफोरखौनो। जोङो सुनायनि नेम दोङो।
औ औ नंगौ।
जेरैबायदि जोंनि न'खर न'खर गासिबनिबो न'खराव गोबां बिफां-लाइफांफोर थायो। गय बिफां नारिखल बिफां बेफोरबायदि थायो त' जोंङाबेयाव। जोंहा जिगाबनि बुन्था खालामनानै बे गय बिफां नारिखल बिफां जेसेबांखिनि बिफां द‌ङ बेवहाय। जोंङा खानाय जायो बिनि मोनसे फोथायनाय दङ। जायो जोंहा जेब्ला मागो दमासि जानो न खर न'खर मानसिफोर हाबफैगोन । बे बे न'खर न'खर मानसि फोर हाबफैनायाव जोंहा गय फिथाइ बे समाव जोंहा गय फिथाइया थायनायनि सम जायो । बे समाव जोंहा गय बिफाङाबो आलासि जायो होननानै बैसोरजों जा फैनाय मानसिफोर बिसोरजों थांफायो होननानै फोथायो बेनिखायनो बेखौ खानानै दोननाय जायो । थांफायैनि थाखाय बेबायदि फोथायनाय जोंनि बर' आव जोंङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो बिदिनो सोलिबोदों आरो जोंहा जिदि उम्म उम्म न'खराव थानाय मुवा बेसादफोरखौ सुनाय बेवहाय जोंहा बोसोराव खनसे न'खरनि माल मुवा बेसादफोरखौ जोंहा सु साफा दोननाय बा साफा खालामनाय जायो । मानो होनोमब्ला बेवहाय गुबुन गुबुन आलासिफोरबो फैनो हायो मा गो दमासियाव आरो सोरबा सोरबा जाग्रा फिथा एन्थाब नागिरनानै फैयो बिनि थाखायनो जोङो गासै मुवाफोरखौनो साखोन सिखोनै लाखिनाय जायो ।
औ नंगौ नोंथां ।
गो दमासियाव फिथाखौ गोबां रोखोमनि सावो जोंङो बर'फोरा बेजोंनो लोगोसे जोंहा न'खराव थानाय जिब जुनार जा न'आव फिसिनाय जुनारफोर दङ बेफोरनोबो जोंहा ओ होनाय जायो ।
औ औ औ
आथिखालनि समाव जोंङो नुदों जोंहा जोंहा उम्म बेफोर फोरबोखौ लानानै जोंहा बाथौ बाथौआव फुजा होनाय बा बबावबा बावनाय थिनाय बेफोरखौ जोंङो नुबोदों । बेवहाय जोंङो आर'ज लानाय बा फिथा रानलायलायनानै जानाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों । जोंङो मागोनि मागो फोरबोनि सायाव रायज्लायनायलाय आथिखालनि मुगाखौबो जोंङो रायज यफानो हायो, आथिखालनि मुगायाव जोंहा गोदोनि समाव जाबायदियै जोंहा उवाल गाहेन बा दिंखियाव देनानै माइब्राखौ देनानै लायोमोन बा माइरंखौ देनानै लायोमोन । नाथाय आथिखालनि मुगायाव सम गैयैलाय एबा गोबां बोलो बाहायनो बानानै बा ओ सुबुङा गोबां खामानिजों मोगा मोगि जानानै सम होनो हाय यिआव जोंहा गोद गोदान मुगाजों गोरोबफानो थाखाय मिसिनारि मुवायाव जोंहा बैफोर माइरंफोरखौ बा माइरंफोरखौ जोंहा देनाय जायो बेफोरो बेफोर बायदि देयोब्ला जोंहा गोबां समनि ओ गोबां सम नांनाय जाया एबा थाब समनि गेजेरावनो जोंहा बेफोरखौ मोननो हायो
औ औ नंगौ
आथिखा आथिखालाव जोंहा गोबां सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंनि जानायनि आ जानायनि एसे स्टाइला एसे सोलाय लांङो हमबाय आदबफोरा सोलायलांनो हमबाय जोंहा गोदोनि सि समावहाय बांसिनखौ जोंङो सि सिबिंफोरजों जानाय नुयोमोन होमबा नारेंखलफोर जानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालनि मुग एयाव जोंङो गुरजों जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
गोदोनि समावहाय जोंहा एनथाबफोरखौ गिदिर गिदिर फेनलायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंङो बेफोर ओ एन्थाबफोरखौ जोंहा फिसा फिसा फेनलानाय बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो
औ औ औ
आरो गोदो जोंहा अरदाबाव संनानै बिनि थावनाया बेल गुबुन जायोमोन आथिखालनियाव जोंहा गेसफोराव संनायनि गेजेरजों जोंहा बेफोरनि थावनायखौ जोंङो बा मोदोमनाय फोरखौ जोंङो मोननो थांला
औ औ
आरो जोंहा जेरै सि सौराय जानाय बा सिरा जानाय बेबायदि हुदा फोरबो दंङमोन ना हाय आथिखालनि मुगायाव जोंङो नुनो मोनबायदि जोंहा सौरायाइखौनो एवनो रोंला बा आखाइफोरखौनो एवनो रोंङै बेफोर बावलांनायखौ जोंङो आथिखाल आथिखालनि समाव नुनो मोनो
औ औ
ओ दिनैनि सावरायनायखौ जोंङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां
दाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय
औ दे